हेल' हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा दसे फ्रि दंथ' योबा
औ फ्रियानो दङ नोंथां।
आं नोंथां जों मोनसे आयदा लानानै रायलायनो दसे सम नागिरदों मोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना? अ नोंथांजों नोंथांजों आं बे ओ दिनैनि मुगायाव बा दानि मुगायाव बर' हारि लोगोसे मानसि सुबुंनि हारिनि फरायनाय नि आयदायाव लाबोनानै दसे
औ औ नोंथां बेथ' बिराद मोजां मोनसे आइदा जाहैबाय
अ बिनि गेजेराव आं नोंथांनो मोननैसो ओ सोंथिबो लाबो दोंमोन ओ दानि मुगायाव माबायदि फरायबा आरो मा आयदा याव फरायबा बा बोरै फरायबा ओ बोरै माबा जों ओ थांखिजों फरायबा बा बो रै फराय नोबा माबायदि हुबिदा लानांगोन आरो माबायदि हुबिदा फोरखो नागिर नांगोन बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला आं गोजोन नाय मोनगौ मोन।
औ नोंथां हागोन। बिदिब्ला जोङो सावराय नायखौ जागाय जेननोसै। नङा होनबा नोंथां औ थ' जोङो फरायनाय होननानै बुङोबाथ जोङो फरायनायखौ जोंनो नांखा थारगौ। जोङो फरायनाय नङा ब्लानो दानि बोथोर राव बा गोदोनि फ्रायनो जि बे सलिया बा जाया जोंनो फरायनाया बिराद मोनसे थांनानै थानायाव गोनां थार मोनसे बियो आयदा। थ' जोङो फरायनायाव मा बोरैबा जोङो जोंनि लामा सिम सहैयो बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां थार खस्थ बा जोंनि गासैबो गोसो होनानै जोङो गोसो गोरबो जों फरायनानै बासो जोङो बै जोंनि थांखिखौ सौहैयो।
उम नंगौ नोंथां।
गेजेरावनो जोङो जेरै हाय जोङो खि माबोरै जोंनि बै संसार बा इयुननि फैबाय थानाय जोंनि नखर फोरखौ माबोरै जोङो दैदेन लांगोन बेबो मोनसे गोहोम खोलैयो।
नंगौ।
दा जोङो दानि ओनसोलाव दानि मुगायावथ' जोङो नुनो मोनो खि गोबां गथ' साफोरानो खि गोसो होनानै फरायलिया बा जोङो बेरायनाय बेफोर बायदियाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ।
औ औ थ' बेफोरबायदिया जानो नाङा आरो गोसो होनानै फरायनाय टाइमाव फरायनांगौ बा बेरायनाय टाइमाव दसे बेरायनानै जोंनि थांखिखौ जोङो माब्लाबाबो बावनो नाङा आरो। अब्लासो जोङो जोंनि थांखिसिम सौहैनो हागोन आरो।
नोंगौ नोंथां।
आरो जायफोरा बे थांखि लानानै फरायो बिसोरो जाफुंथारखागोन आरो। आरो जायफोराथ' गोसो होनानै बा जोङो खांनांगौ बा कलेजाव थांनांगौ खालि बिनि सायावल' खालि थांनांगौ फैनांगौ बेफोरबायदि खौ ओस साननायफोराथ' जोङो जा साक्सेस जानो हाखाया बेखौथ' बयबो मिथिखागौ औ। दा नोंथाङाबो एसे आंनो हिफ फरायनायनि बागै नोंथांनि ओनसोलफोराव माबोरै दा नुथायफोरा बेखौ एसे बुंफुरना होनो हागोन नामा नोंथां?
हायो हागोन हागोन ओ नोंथाङा बुंनि बुंनाय बायदियैनो समखौ ओ नोजोर नायनानै नोजोर बोनानै फरायनाय ए दिडिउटिफोरखौ मोजाङै खालामनो नोंथाङा खावलायबाय आरो गोसो गोसो गुदुं जानानै गोसो होनानै मोजां फरायनांगौ होननानै नोंथाङा बुंदो। बिनि बो ए बिनि गेजेरावबो आं बुंनो सानो ओ फरायनाय होननाय ओम ओ आयदाया बा फरायनाय होननाय माबाया जोंनि रोंगोथ थिखौ जोङो बोरै बेहेरनांगौ बोरै गुवार खालामनांगौ बेनि फारसे जोंनि गिबि गिबियावनो जों गारजेनफोरा गोबाङैनो बेवहाय ओ मोजां नोजोर होनांगौ गथ' गथायफोरखौ आरो गथ' गथ थाइफोरखौ फरायनाय बिथिङाव रोंगोथिनि बिथिङाव मोजां नोजोर होनानै फरायहोनो हायाब्ला ओ बिनि ए जिउनि इउ-इयुन जिउआव मा खालामना थागोन बा मा फरायगोन बेनि फारसे मोजाङै बिथोन होनो रोङाबा हयथु बियो गावनि गोसोआव साननाय बायदि जाफुंसारनो हानाय नोङाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं सानो ओ जि मिडियामावनो फराया मा थाथों जि मिडियामावनो फरायाथों ओ जिखुनु मेडियामाव फरायब्लाबो एखेखोनो फरायगोन ब्लाबो जों बर' हिस हिसाबै बर' ओ बिजोङाव फरायनानैब्लाबो मोजाङै ओ गोरों गोरा जानायखौ जों नुबोदों आरो बेनिखायनो थाखोसेनिफ्रायनो ओ थाखो जिसिम ओ फरायनाय गथ थ'खौ मोजाङै गारजेनफोरा ऐ डिउटि होनानै सम होनानै फरायहोनांगौ आरो क्लास ओ क्लास थाखो जि मोनोब्ला जोबनाय फरिखानि उनावनो बिमा बिफाया गथ'नि मेलेमखौ मा ओ स्ट्रिमाव फरायबा मा लाइनाव फरायबा बिदनि ओ फिउसार बा इयुनजो इयुन जिउआव बिथाङा मा जागोन बेखौ नोजोर बोनानै बिखौ बेबायदि स्ट्रिमाव हगारनांगौ जेरै जों नुनो मोनदों आर्ट्स कमार्स साइन्स दंङ' बेबायदि ट्रिमाव मोजां कलेजाव लगायनानै बिथांखौ फरायहोनायनि हुबिदा होनो हानांगौ। आरो जों नुनो मोनदों आर्ट्सआव फरायब्लाबो दिनै ओ बिए पास खालामखांनानै उथ्रिखांनानै बिए उथ्रिखांनानै बिथाङा ओ एल एल बि खालामनायजों लोगोसे ओ ए एल एल एमबो खालामनो हागोन लोगोसे इउ पि एस सि एफ पि एस सि आरो आइ ए एस अफिसार बायदिसिना अफिसार जानो थाखाय बि ए पास निफ्राय आर्टस नि बि ए पासनिफ्रायबो जानो हानाय जों नुदों। आरो खोनानो मोनदों आरो जाबायबो दं बिनि लोगोसे गथ'खौ जदि जि थाखो पास जानायनि उनावनो ओ साइन्स इस्ट्रिमाव लगायना होयोब्ला बा साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो होयोब्ला बिनिफ्राय जों ओंखारनो हायो डक्टर इन्जिनियार आरो बेबायदि टेकनिसियाननि लाइनावबो थांनानै मोजां सुबुं जानो हानाय जों सोलोंथाइ नुनो मोनदों। आरो लोगोसे बि मोननै स्ट्रिमनि बादैबो कमार्स स्ट्रिम दङ' कमार्स स्ट्रिमाव फरायब्ला जेरै ओ ओ फालांगियारि खालामनाय बा दखान बाजार होनानै जानाय बा गोदोर फालांगि इनदाष्ट्रि दानाय लुनाय खौ मोजां ओ साननो हानाय ओ थाखा फैसा रां रुफानि ओ हिसाब निकास खालामनो हा हानाय ओ रोंगोथि गोनां सुबुं जानो हागौ होननानै आं सानो जोंनि ओन सोलाव दिनै बर'आबो गोबां स्ट्रिमाव फर फरायनानै मोजां मोजां ओ सुबुं जानायखौ जों नुदों। आ साइन्सआव फरायनानै जेरै एम बि बिएस डक्टर लाइन फरायदों डक्टर जादों। बेबायदिनो बर' हारियाबो ओ गोबाङैनो दिनै उथ्रिखांबोदों आरो नाजाबोदो बबोदों ओ बेखायनो आं सानो फरायनाय बिथिङाव गथ' गथायाइनि अनगायैबो बिमा बिफाया मोजाङै बा न'खरा मोजाङै थाजिम सम होनो हानाय आरो मोजां परिबेस खालामना होनो हानाय नाय फरायनाय लाइनखौ मोजाङै बासिना होनो हानाय बेबायदि ओ ओ बिमा बिफा उज जिनांगौ बा जानांगौ होननानै आं सानो बिमा बिफानि लोगोसेनो गामिनि गोरों गोराफोरा ओ मोजां स्ट्रिमाव फरायनानै बा मोजां बबेबा मोनसे इस्ट्रिमाव मोजां फरायहोनानै फरायनायनि ए ओ समफोरखौ जाहाथे मोजाङै बाहायनो हायो आरो मोजां फरायनो हायो मोजां आ पारसेन्टेज लानो हायो बेबायदि लानानै गावनि इयुन जोलैनि ओ जिउ खांनायखौ जाहाथे सुख खु गोजोन खालामनो हायो बेबायदि बिथोन होनाय ओ नै
औ नों
फराय होनो थाखाय आं ओ नाजाहोनाय जोंनि बर' हारियावबो नुबोदों लोगोसे दिनै बर' हारियाबो ओ बर' बिजोंजों फरायनानैबो
औ नों
नाथाय बर' बिजोंनि ओ माबा पारसेन्टेजआ दिनै एसे खम जाबोदोंब्लाबो इंलिस मिडियामाव फरायनायथाय बा हारसा मिडियामाव फरायनाय जों नुबोदों दे बेफोरबायदि मिक्स मिडियाम फरायनायबो जों नुबोदों आरो ओ बेबायदि फरायनायाव नैब्लाबो जियानो मिडियामाव फरायाथों मोजां फथिनानै जाहाथे गावनि आथिङावनो गाव गसंनो हानाय जों बेब'स्थाखौ नुबोदों बिनि गेजेराव बिमा बिफाया फरायनाय गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां परिबेक मोजां सम मोजां ओ थावनि मोजां जानाय लोंनाय ओ बासिना होनो हाथ थों होननानै बिमा बिफायाबो गोरोंथि रोंगौ थि गोनां जानांगौ होननानै आं सानो ओ बिनि गेजेराव बिथाङा दिनै आंनो फरायनाय बिथिङाव मोजां मोजां बोसोन आरो मोजां मोजां सम होनायखाय दसे सम होनानै मोजां रादाब आंनो फोरमायनो हानायखाय नोंथांखौ आं जोबोद साबायखर थाबाय आरो रायलायनाय खौ बिखिनियावनो दसे दोनथ'नो होननानै आं आसा सानबायमोन
औ औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों